फंबाय
आदा
औ फंबाय खोनादों नामा
खोनादोंलै नै गरमथार
ओ बबेयाव दं
आं नै दफां सायावसो दंफैयो
ओ हा जोबोद मोजांलै
उम उम आंबो नै सिगुन दंफां गु दियावसो आंबो सिगुन दंफां गुदियावसो सियार लालाया जिरायना दंथारो।
ए जाखांबाय
जानाया सङाखैनो जोंहा
दाबो संङाखै
ओहो ओइ दिनै दा सानाव ओंखाम जानाय जागोन ना जाला मोजां गद जाथ'वासै
अलसियालाय अलसियाया
बे अलसियाथ' ओंखाम दोखौनो दांनो बादोंसो होनबाय माथो गरमजोंनो
अम ओंखायनो जोंना बेववाया साहा लोंनानै सोंहरखायो गरमबाथाय
जै साह लोंबाय सातथायाव सोंहरखाबायबो
ओ ओ ओ माने सुनानै जानायानो मोजां। हायोबा मान बेबायदि गरमाव ओंखाम गुदुं ओंखामबो गुुंबाथ' खामखावजोबखायो जानो हाखाया नांगौबा फुंङावनो नोंङो बे बेवाइनियानो मोजां जादों फुंवानो साहा फुदुंबाय ओंखामाबो जानहरखाबाय खेबसेनो
दा बिदि खालामगासिनो दं'
अम बे मोनसे अरजोंनो खेबसेनो मोनफाखाबाय औ बे मोनसे अरजोंनो मोन फाखाबायबो डाबल-डाबल जराय नांगौबो दोरखारबो गैला।
औ
ओंखाम जाखांबाय नामा फंबाय?
जाखांबाय आदा गरमाव गरमसोलै जोंहा दिनै ओंख्रिया गरमाव गरमसो।
गरमाव गरम ओंख्रि ने।
जोगोनारजों बयलारमोन। जोगोनाराव जोगोनारजों ब्रयलार ओमफ्राय खान्थाल बेगर।
दे मोजाङानो जानांगौ गरमाव गरम गरमावथ' गरम बो थोरनि ओंख्रिखा। आरो गुसु बोथोरावसो गुसु लाफा, लाइ बिदि मोनखायो ना?
खोनादों फंबाय?
सिन दं आङो।
औ माबाया ने दा आंना मोजां ना जादों खोमालै।
दे नांदों दे नांदों
उम ओमफ्राय बहाबा थांनो ओंखारदों नामा?
थांसिगोननानै नै।
औ
दिनै ना दिनैना एसे गोजान जायो होनदां आं थांनो ओंखार खारसायानो नै दुथारानानै थांसै। औ उम
खामानिखौबो खामानि हिसाबै मावनांगौ जायो। मावाबाबो जायाना। सान्दुं, अखा, बार बे फोरखौ नेवसियाबाबो रांफ्राबो फैयाना रांखावरिफ्राबो।
उम
बेफोरनि थाखायनो मावनो गोनांबो जायो। मावनांगौबो आरो दानि दिनाव बेफोरबायदि खामानिखौनो मोननोबो थानजाबाय फंबाय बेफोरखौनो मावनायानो मोजां।
उम
थाइसे थाइनै रां मोननायानोथ'
औ बबेबा अबेबा थांदोंमोन दहायफोर?
आं ओरैनो जेरावबो थाङाखै दखानावसो थांदोंमोन आङो।
ए
गरमखायनो बबेयाव थांनो बिदि जादोंलै फंबाय जेरावबो ओंखारलांनो बादों आरो एसे खामानिफ्रा बो दासान्दि गैथ'वा। ओरैनो माखासे अबाफोर थांनो गोनांबाबो माने मबाइलजोंनो रायलायजोबनाय जादों माने। सानदुंजोंनो गासिखौबो रायलायजोबनाय जादों आरो।
औ औ गैला आंना दिनैनिफ्राय जोब्बायदां थामजि जाबाय। थामजि जाबाय आवगोल
ए थामजि जाबायानो नों ना?
थामजि जाबाय जेबो गैया ओमफ्राय आवगोल बे टावार नाङिआवनो रायलायबाय थानाय जाबायना आङो।
औ औ औ।
मिनथियियाव।
औ औ।
दाबो राङानो जेबो आरजिनो हायाखै।
ओमफ्राय मैयाफोर मैया मैया मैया मैयाबो हाबाखै नामा? मैयाबो आरजिनो हायाखै नामा मैयानियावलाय।
आरजिनो हायाखै आं दा खे जायखिया मैयानिया नोंनि बेवयानोसो हरदों एबार नोंनि बेवयानिजोंसो रायलायनोसैलाय।
दे नङा नङा बेखौ होनाखैय नों दा रायलायनायावनो जेनेबा नोङो रां हाबाखै मैयाफोरबो हाबाखै।
ए दाख्लैनि खेबसेन ज' जागोनदां गैयाबाबो बारा जायनाय नङालै सेजौ बाजिफोल' जागोनदां।
आइया मानो एसेल' मोन मानो बेल' मोननांगौ जाखो।
आं रायज्लायनाय जायाखै आंना बे हेल' होनबाथाय टावार माबा दानहरनाय मानाय।
गुबुन गुबुनफोर हरनायालाय आंनियाथ' आंनि हरनायखौ आं हरनायखौ आं मोनथ'वाखैनो। माने गुबुनफोर दा नोंसोर हरनाय बिदिखौसो आं मोनगासिनो दङ।
होद होनबा खेबसेनो जासिगोन नोंनाव।
ओहो आं मोन मोनगासिनोखा।
दे।
मोनबायना आं बुरजा मोनबायना माबायानो मोनबाय आङो। सेरोजा बाजौआनो जाबाय।
हा।
औ। सेरोजा बाजौआनो जाबाय नै मैयाबो माबा फैनानै थाफैबायना ओमफ्रायो दिनै बेफोर हाबगोन नामा दाहायफोर
औ ओरैनो।
खोनायाखै। खोनायाखै।